हेलौ, औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों दा?
खोनादों ना आंखौबो नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
खोनादों औ नोंथां ओरैनो दङ दे।
अ बिजिब्ला जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायसै नङा ओमबा नोंथां?
औ सावराय जायो।
अ बिदिब्ला आं आयदा फोरमायना होनि, ओ आयदायानो जाहैबाय जों जोंनि बर' समाजाव सुबुं फोथायनाय मानो होनोब्ला सुबुं फोथायनाया बर' समाजाव जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो। सुबुं फोथायनाय होनोब्ला द जोङो, माखासे जोङो जा बर' समाजाव ओ मावनो हाम मावनो मोनै बुस्थुफोर एबा जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो एसे। ओ फोथायनानै दोनबोनाय बै बुस्थुखौ मावनो हामा। मानो हामा बिनि सोमोन्दै दा मानि थाखाय मावनो हामा बिनि सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायस नङा होमबा नोंथां मानोना जोंनि जों सुबुं फोथायनाया एसे बेलेगबो जानो हागौ आरो नोंनिजों एसे गुबुनबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो नोंथांनिफ्राय इसे गोदान-गोदान बाथ्रा मिथिनो मोनगोन होननानै आंबो सा-आसा खालामबाय। सावराय जागोन ना नोंथां? बिदिब्ला आंनो एसे जागायसि नामा नोंथां? ओ सुबुं फोथायनाय होननाय लोगो लोगो नोंथांनो आं दहाय फोरमायखाबाय। ओ सुबुं फोथायनाया जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओ एबा हुदा होननांगोन बेखौहाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ फालिबोनाय मानोना जोङो बेखौहाय जोङो मोनसे जा जिरादखौ जोङो मावनो हामा बेखौ गथ'फोरखौ बिदिनो दबथायना दोननाय। बेफोरनि गेजेरजों जों सुबुं फोथायनायखौ जोङो बुंनानै लायो जेरै- ओ जोङो जेब्ला ओ बैसागु बोथोरावहाय जोङो बैसागु बोथोराव जोङो मोसौखौ मानो थुखैयो मोसौखौ मानो थुखैनांगौ? आरो मोसौनाव जोङो मा मानो ओ बिदिनो जोङो फाख्रा फाख्रि फुनो बेखौहाय जोङो माखासे सुबुं फोथायनायखौ लानानै फुनो जेरैहाय जोङो मोसौ लानायानो ओ फाख्रा सिख्रा फोनोब्ला जोङो जेरै गोदो गोदाय हाग्रा बंग्रायाव लख्रा बायदि आरि ओंखारोमोन बेफोरो मोसौनि बै फाख्रा सिख्राखौ नुनानै ओ गावसिनि जा लोगो बायदि मोननानै ओ जेबो खालाया होननानै जोङो खोनानो मोनोमोन। बे बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि सुबुं फोथायनाय। बेबायदिनो जोंनि बर'नि सुबुं फोथायनायाव गोबां ओ सुबुं फोथायनाय दं जेरैहाय जोङो बैसागुनियावनो मोनसे बुङावसै जेरै सथ्रालिस सिफुं सुयोबालायनो बर'निया ओ जेरै बै सथ्रालि सिफुंनि जा देंखोआ ओ गोजानसिम गोसारो। बैसिम गोसारनायसिम जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै फोथायो आरो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय बेनो जाहैबाय आरो हाबानि बेलायावबो दङ जोंनिया माखासे जेरै मावउजिया लामा बारस'योब्ला ओ मोजां जा सोरबा बिदिनो बिसि बा फिसाया थैगोरो बिदि होननाय दङ आरो हा जाव औ हा जावनाय नुयोब्लासो बिसिबा फिसाया थैयो होननाय बिदि सुबुं फोथायनाय दं आरो आरो बिदिनो बर'नियावहाय ओ आगसिजोंना आगदाजोंमोनथाय हिनजावा बिदि बारगोयोबालायनो ओ माबा जायो होननाय मोनसे सुबुं फोथायनाय दंमोन आरो बिदिनो सुबुं फोथायनाया बिदिनो जोंनि सुबुं फोथायनाया गोबां जों नुनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां बिदिनो ओ बिदिनो जोङो गथ'फोरखौ दबथायनाय आरो माखासे जा जोङो बिदि खामानि मावनायजों जोङो सुबुं फोथायनायखौ आथिखालनि मुगायावबो जोङो एफा एनै एफा एनै नुनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेफोरखौ बाहायनाया जोङो एसे खम जालांदों आ नों थांमोननि जायगा ओनसोल एबा जायगायाव माबायदि सुबुं फोथायनायखौ नोंथाङा मिथिगौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सुबुं फोथायनाय
जों गोबां नुनो मोनो सुबुं फोथायनाय माने खाना फोथायनाय होननानैबो बुंजायो नामा? बेखौथ' आं मिथिला माने बेफोरबायदि ओ गोबां बुङो आरो खायसे उम जोंनि जायगानि बा आबै बा आइमोन बिसोरो बायदिसिना खोथा बुङो आरो जेरैबायदि बिसोरनि बायदिब्ला हराव गोखै ओंख्रि जानो मोना। गोखै ओंख्रि जायोबाथाय गाज्रि जायो बेबायदि होनो। खोनायो ओमफ्राय आरो सोरबाफोर आलासि फैयोब्ला नारजि ओंख्रि मोनजाया नारजि ओंख्रि जाहोनो नाङा। बेफोरबायदि होननानै जोंनि समाजावहाय बुङो आरो जोंनि आइ
नंगौ नोंथां।
मोनना बुङो जोंनि नखर सुबुंफोरा बुङो आरो फोथायो माने मा मोनसे दङ बा जायो होननानै सानो आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा सुबुं थैयोब्ला बा सोरबा सासे नखरनि मानसि थैयोब्ला बै समावहाय जेब्ला सारादु जायो बे सारादु समावबो नारजि जानाय मोनसे हुदा दङ। बे नारजि जानाय हुराखौ माने लाखियो आरो माने फालियो आरो।
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा जेब्ला मागो जायो मागोनि समाव बेफोरबायदिनो माने फोथायनाय दं आरो। मागो जागोन मागोन जाबाय जानोखि से दानखालि बिनि अखानायै माने फुङावनो दुगैनो नांगौ होननानै बुङो। माने फोथायो आरो माने दावखा गाबनायनि सिगां जुदि दुगैयाब्ला बे मानसिया बादुला जायो होननानै बुङो। खोथा दङ आरो माने बेखौ जोंनि बिमा बा आबैमोनाहाय बुंबाय थायो आरो मागोनि समाव अखानायै फुङावनो थाब सिखारनानै
बिमा बिफाखौ मान होनांगौ गामिनि गेदेर गेदेरफोरखौ मान होनांगौ बिदि होननानै बुङो आरोना।
नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो नोंथाङा दयल'सो बुंलांबाय मावजिनि खोथा जोंनावबो फोथायनाय दङ बेबायदिनो नाथाय जोंना ओरैबायदि आरो मावजि गोसोमखौसो बुंनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
बे मावाजि गोसोमा जुदि लामा लामायाव थां लामाजों थांबाय थायोब्ला मा गारि गंसे जुदि लानानै थांबाय थायोबा बे गारिनि सिगाङावहाय बाज्ल'ना होयोब्ला हयथ' खैफोद फैगोन आरो गिदिर खैफोद फैगोन बेबायदि माने फोथायो आरो जोंनि ओ जोंनिजों आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां सुबुं फोथायनाय दङ जाय सुबुं फोथायनायखौ लानानै जोंनि सुबुंफ्रा दासिमबो माने मानिबोगासिनो बा फालिबोगासिनो आरो बा गनायबोगासिनो थिग बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो माने बेफोरबायदि खोथा बुंनानै मालाबा समाव सिगिनानै दोनो आरो
औ नोंथां औ
दा बेनि अनगायैबो जोङो खोनायो। अबेबा मोनसे मेगननि जुदि माबाया मावोब्ला मेगना मावोब्ला खै फोद जानो हागौ बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो बा मालाबा समाव आथिंनि आगसिजों सौदावोब्ला बा आथिंनि आ आगदाजों सौदावोब्ला माबा मोनसे जायो बेफोरबायदि होननानै माने फोथायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ औ
दा बर'आव बेफोरबायदिनो गोबां फोथायनाय दङ दा बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हायो ओ मा होननानै बुंगोन दाउ दाउ मानै दाउस्ला दाउ बा माबा दाउजो दाउस्ला दाउ बा दाउजो दाउ बेफोरबायदि मानैजों सौज्लायोबाबो माने नखराव आलासि फैनो हा गौ होननानै फोथायनाय दङ आरो दा बे बेबायदिनो गोबां दङ दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरो गोसोआव फैबावदों बा बुंबावदो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां आं नोंथांनि बे दाउजो सौलायनानै आलासि फैयो होनायनि सायावनो मोन से गोसो होबोदों बिनि अनगायैबो जोङो जेरै मावाउजि एबा दाउआबो दै लोङोबा ओ जा दिगजों दाउआ दै लोंदों बे ओ साइदनि जा आलासि दङ बे साइदनि आला सि फैगोन होननाय जोंनियाव फोथायनाय दं आरो मोनसे आरो मावजि आरो सैमा बिसोरो दै लोंलायोब्लाबो माखा बिदिनो आलासि फैयो होननानै फोथायनाय दं। आरो बेबायदिनो माखासे बर'फ्रा सुबुं फोथायनाय दं मोनसे आं गोसो बाव फैदों आरो हाबानि जेरै ओ जेरै सैमा अरलायोबा न' खाथियाव बिदिनो ज' ज' जाजाय अरलायोबा ओ बै नखरावहायलायनो ओ हाबा मोनजासिगोन बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो नोंथां। माखासे बिदिनो आरो सुबुं फोथायनायाथ' गोबां बिदिनो दं उन्दैफोरखौ दबथायना दोननाय मानोना जोङो बे सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों जों मोनसे सांग्रांथिखौ मोननो हायो माने ओ जा बैफोर जानो गोनां सांग्रांथि बेखौहाय ओ जोङो मोननो हायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङा दहाय मेगन मावनायनि बाथ्रा बुंदों मेगन मा मावोब्लालायनो अबा जेरै ओ जोंना आगसिनि मेगनमावोब्ला लायनो ओ नख'रनि सोरबा सासेया लोमजागोन होननाय फोथायनाय दं आरो जोंनियावहाय बिदिनो आरो आगदानि मावोब्ला गाव लोमजायो बिदि होननाय मोनसे फोथायनाय दं आरो। बिदिनो मोनसे बिदिनो जोंनियावहाय बेबायदि सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों मोनसे सांग्रांथिखौबो लाबोदों आरो बेफोरनि गेजेरजों माखासे जा सुबुं फोथायनाय बैफोर सुबुं फोथायनाया माखासे खाना फोथायनायखौबो जोङो लाबोनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो बे सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों जोङो बैफोर जा बायगर गथ'फोर बेफोर बायगर गथ'फोर खौ जोङो हामा खालामनो मोना बेबायदि जायो खालामब्ला होननानै बै सुबुं फोथायनायफोरनि गेजेरजों ओ सिगिनानै दोननानै जोङो दबथायनानै दोननो हायो आरो गथ'फोरखौ। बिनि गेजेरजों जोङो माखासे सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों ओ माखासे जोङो ओ गियाननि बाथ्राखौबो जोङो मोननो हायो आरो। जेरैहाय जोङो गथ'फोरखौ अबायहायबा बायगर खामानि मावदोंब्ला ओ बिदिनो। बायगर हाबा मावदोंब्ला जोङो माखासे सुबुं सुबुं फोथायनाय जा दङ बैफोरनि गेजेरजों ओ फोरमायनानै। उमुख फैयो मोनायाव बिदि माबा नाङा गाबनो नाङा।
औ औ नंगौ।
बिदि होननायनि गेजेरजों जों गथ'फोरखौ दबथायनानै दोननो सोरबा लांफैगोन मागोन गोन होननानै जोङो दबथायना दोनो बेबायदिनो जोङो नोंथाङा दहाय होनदोंमोन। ओ बेलागुर सावनायनि बाथ्रा ओ बेखौ जोङो मोनसे दोरोङारि सोलिबोनाय हुदा होननानै बुंनांगोन मानोना ओ जोंना माखासे ओ जा मानसिफोर बैफोर मानसिफ्रा जेरै दाउखा सिला गाबनायनि गेजेराव जोङो दुगैनानै सोरां बारांनो थाब थाब खामानि जा मावनानै जोङो गावनि खामानिखौ फोजोबस्रांनानै। सोरां बारां बैफोरखौ जानो हायो बेफोरबादिनो ओ खामानि मावस्रांनाय बेफोरबादिखौ साननायखौ फोथायनांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां मानोना। बिदिनि गेजेरजों जोंनि खामानिया जा मागोआव जोङो फिथा सौराय जागोन आरो। बैफोर खामानिखौ थाब थाब मावोब्ला जोंनि हाबाफ्रा जोबगोन बिनि गेजेरजों। बैफोर सुबुं फोथायनायनि गेजेरनि ओंथिया एसे गोरोबनाय बायदि मोनो आरो ना थां जिहेथु जोङो मोनसे आबाद गाहाय हारि होनांगोन बर' हारिया। बिनि थाखायनो आबादखौ लानानैबोओ गोबां सुबुं फोथायनाय दं आरो जोंनियावहाय बर'फोरनियावो सुबुं फोथायनाया माने गोबाङानो बुंनांगोन सुबुं फोथायनाय बा खाना फोथायनायानो।
नोंगौ जोंनावबो बेफोरबायदिनो गौ नोंथां। जोंनावबो बेनि अनगायैबो ओ बो बेबायदि सुबुं फोथायनाय दङ दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबायो। आरो बेनि अनगायैबो मोननैसो सुबुं फोथायनाय दङ आरो ना नोंथां जेरैबायदि जोंहा मा होननानै बुङो बेखौ आंखौ बुंनो सान्दों आरो नोंथां।
औ बुंबानो जाबाय दि नोंथां बुंजागोन।
ओ नोंथां।
सुबुं फोथायनाया जोंनि जिउआव मोनसे ओ दाबो माने बे सोलिबाय थानाय मोनसे माबा आरोना। नेमखान्थि होननानै बुंजायो आरो जायखौ माने दा दासिमबो माने लाबोगासिनो दङ' आरो गोदो बेबायदि लाबोगासिनो दाबो माने बेखौनो फोथायबोगासिनो दङ' होननानै बुंजायो आरो। दा बेफोरबायदि जोङो फोथायबाय थायोब्ला मालाबा समाव जोंहा माने। मा जागोन जेनेबा बेफोर जाथाया जायाबो जानो हागोन। फोथायोसो आरो नङा होमब नोंथां सोलोंथाइ मुगायावहाय खायसे माखासे मानसिफोरा बेफोरखौ फोथायनाय नङा बादि मोनो आरो आङो नोंथां।
औ नोंथां नाथाय खायसेया दासिमबो फोथायनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां माने बेफोरनि गेजेरजों जोङो मोनसे सांग्रांथि एबा बिनि जा मसेसखौ होयो नालाय बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ फोथायनांगौबो जानानै फैयो अबा अबा
औ नंगौ अबेबा समावहाय माने गोमो थाव माने नंथारगौ जाबायदि जायोना नोंथां बेयावहाय जोंहा फोथायनांगौ जानानै फैयो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो बेबादि बिदिनो सासे गथ'खौ जोङो लोम जाबा नायनायाबो मोनसे